औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों औ।
नोंथांजों ओ बर'फ फोरनि दैयाव माने ओ दैयाव‌ ओ ना एबा जा दैयाव मोनो बे फोरखौ माने माबायदि ओ खनसायनानै एबा ओ दैयाव हमनानै माबायदि जायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथांजों राव रायज्लायनो साननाय।
जागोन नोंथां जागोन जागोन।
गोन ना?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
नंगौ नोंथाङा अब्ला एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा माने?
औ औ औ नोंथां औ जोङो ना दैनिफ्राय बर'फोरा लानानै फैनानै जाफैनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा सिगाङावनो फैग्रोयो ना। नाया जोंनाव जाखांफैग्रोयो। ओमफ्राय नाजों लोगोसे जोंहा मेरला जाखारफैयो जेरै खांख्राइ ओ साम' ओमफ्राय गांजेमा सेंखावरि बेफोरबो फैजोबो आरो आरो एम्बु एम्बुखौबो जों दैयाव मोननो हायो। ओंखायनो बेफोर फैजोबो आरो। ओ जोङो जेरै दा नाखौ आं बुंनि ओ ना नाखौहाय जोंहा हमनाया गोम रोखोम मेरला रोखोमनि हमो जेरै जों दा दा नै दैज्लां बोथोरावहाय जोङो नाखौ हमो फासि जे सानानै जों हमो। हासियाल सानानै आस्रा जेजों जों सारो। मालाबा मुस्रिजोंबो बोहै फ्रावबो सेन सायो, ख'खा सायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दै बाना जायोबा दै बाना जायोबा जोङो लाब जे सानानै ना बोखांनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बेखौ जोङो मोजाङैनो लाबो बुनानै फोसाबनानै जों नाखौ जाफैयो ओ मैथाजों जों जायो, एवनानै जायो, सोरबाया जौजोंहाय जायो। अनलाफोरावहाय होफायो दानि समावथ' नै दा गरम बोथोरावहाय दा मेवा ओंखारबाय मेवा अनला ना बेफोरजों जोबोद माने गोथाव जायो आरो नोंथां नङा होमबा औ औ दा नोंथां मोनथिं जों मा माखौ बांसिन लानानै जाफैयो दैनिफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायदो।
जागोन नोंथां दैनिफ्राय मा मा लाबोनो लाबोनानै जायो होन होनब्ला बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायद बिदिनो माने ओ बर' आयजोफोरजों लोगोसे माने हौवाफोराबो थाङो फोथाराव। बेबायदिनो दैनिफ्राय गोबां माने आरो आथिखालाव थ' माने गायनाय फुनायनि सम जानानै फैदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ हालेवन' हालेवनो थांनायाव माने ओ ट्रेक्टरजों एव-एवो नालाय बेयाव माने ओ फुथारनि नाफ फोरा माने सायावनो उजायखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेखौनो माने ओ गोबां गोबां माने जेखाय लाङो बेबादिनो माने ओ ओ ख'खा बेबायदिनो गोबां लाङो आरो ना हमग्रा माने जिरादफोर दङ नालाय बेफोरखौनो लांनानै माने मोजाङैनो गोरनानै लाबो बोयो आरो
औ औ। नंगौ।
एवाब्लाबो माने फोथाराव बेयावबो थांनानै माने हाग्रा बोद्रोनाय बुङो आरो बेखौ माने जेखायनिफ्राय हाग्रानिफ्राय हाग्राखौ माने बोद्रोनानै बेयाव जा मोनो ना एबा ए फ एनला गांजेमा बेफोरखौ लाबोनानै जायो आरो बेबायदिनो आरो जुदि बे फोथारनि खोथा बुङाब्लाबो जोङो दैमा दङ बेबादिनो बिलो दङ बिलोमा दङ बैनिफ्रायबो माने गोबां ना हमग्रा बेसादफोर दङ बेफोर जेरै जे बुंङो। बेबादिनो गोबां दङ आरो मुस्रिफोरखौबो दोनो आरो बेफोरावनो नाया नाया ना फानानै बेफोरखौ लाबोनाय जायो। सुबुंफोरा नंगौ माने बैयो मोनसे मोजां होदा होननानै आं बुंनो सानो नोंथां मानो होनोब्ला ओ गुबुननि बेसेन गोसा बेसेन गोसा दामनि नाफोरखौ बायना जाखान्थि माने बे बेफोर गावनो गोरनानै एबा गावनो लायनानै ना जानाया मोजां होदा आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
बेफोरा माने बांसिन थाव एबा थावनाय मो नो होननानै गोबां सुबुंफोरा बुङो आरो बेफोर दाम गोसा नाखौ बायना जानायनि
औ नोंगौ दैयावहाय जोंहा मेरला जों दा नाखौ जों बुंलांबाय जोङो खांख्राइबो लायो ओ खांख्राइखौबो जों जाफैयो। जेरैहाय नै दा गरम नै दा दै ओ दैज्लां बोथोरावहाय ओ खांख्रायाबो गाव फिसा होसिगोन बिदै फिसा होनायनि उनाव हाय जों खांख्राइ गोरलै गोरलै गोबां मोननो हासिगोन। ओ ना गुरनाय समावनो जोङो जेखाइजों जेब्ला ना गुरो ओ जों बे समावनो खांख्राइ गोरलैखो मोनफायो आरो माने गुरब्रबनानै लायनानै जाफैयो आरो नैबे दा जेनेबा हमना ला दा माइ गायनाय बोथोर मानसिफ्रा गरमजों मा जानो मा मानो नो जायो बेखायनो दसे थांब्रबनानै जेखाइजों खांख्राइ गुरहैनि होननानै बुंखागोन आरो नाखौ नाङा ना मोनो मोना बे उननि बाथ्रा खिन्थु खांख्राइ फिसा गुरहैनि होननानै फैखायो आरो बे उनावहाय खांख्राइ औ खांख्राइखो गुरब्रबनानै लानानै फैयो आरो जेरै जों जोंखौ नुबोदों जोंनि बिमोनाबो जों गोदो ओन्दै समाव बेबायदिनो लाबोयोमोन दोनैसिमबो आरो बेबायदिनो ओ जोंनि बिब' मोनाबो बेबायदिनो लानानै फैयोमोन ओमफाय बेखौ जोङो मैथाजों जाफैयो थाबनो ओमफाय आरो नङाबा जेनेबा हाखु दाखु फोर जादों माइ गायनो थांनायफोराव बेवहाय खांख्राइखो बाथोन देब्रबनानै जानानै थाङो। ओमफाय बेनो ओ मेला रोखोमजों जों जायो ओमफ्राय दा नै जोंहा मेवा मेवा गोखै होननाय जों मोनसे जायो मेवाखौ जों गोखै बानायनानै दोना जेखौ मानसिफ्रा हासार होनना बुङो। बेखौहाय ओ अनला जों जोङो खांख्रायजों होफानानै जायो जबोर मिलौवो माने जोबोद गोथाव जायो। जानानै माने मोनसे मोजां नाङो आरो जानानै आरो खांख्रायखो बे खांख्राय फिसा खांख्राइ गिदिरखौ जोङो बांसिन मेसेंयाव हमनाय जायो आरो सिङावहाय ओ मेसेंयाव बै समावहाय जों खांख्राइ खन'नानै लानानै फैनाय खांख्राइ जावनानै लानानै फैनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोंहा खांख्रायखौ बुरजाथार मोनोबा मा जायो जाबाथाय जाबाय थानो बायो नालाय नोंथां ओ बे खांख्राइखौ हाय ओ मोजां सुजोबनानै उवालावहाय देख्रेबजोबो माने देख्रेबनानै ओ बैनि बिदैफोरखौहाय खांख्राइनि बिदैखौ लाखिजोबनानै बै बे थल' जोंङ दानाय जायो आरो एवनानै माने मिलौनाय खालि बेवहाय माबा गैला नालाय खलथाफोरा गैला नालाय बेयाव बांसिन मिलौनाय एखौ जों नुनो मोनो माने जानानै आरो नोंथां
नंगौ माने नंगौ माने बेबायदि आङो जाफेरनाय जाफेरनानै मोनाखै आरो बेबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि खांख्राइखौ
जायो ओमफ्राय नै दा गरम बोथोराव जोङो ओरैबायदि हमो उं खांख्रायखौ एकदमबार माल मालाबा जुदि गाबोन गाबोनफोर बाथं जालांनो दुब्लिफ्राव थांनायाव जाहाथे मोनसास्लाबा ना मालाबा सनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
समावहाय जों मोना मोनाबा मा खालामो लाइट लानानै टर्स लाइट लानानै मोनायाव खांख्राइ ओंखारो माने आदार जानो होननानै आरो। बे समाव जोङो एखदमबारे टर्सजों दै स्रां स्रां साफा दैयावहाय थटर्स सुनानै खांख्राइ ओंखारनाय नुबाथाय हमनानै थाब थाब लानानै फैयो आरो जों बेबायदिबो खालामो। दा नोंथांमोनथिं मारोरै हमो खांख्राइखौ? आरो माबारै जायो माजों जायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
जागोन नोंथां खांख्राइनि बेलायाव होनब्ला थ' आङो माने आं गाव हाङाखै नाथाय आंनि सोरखौबा सोरखौबा थांनायखौ नुदों आरो। आरो बिथांमोननि लाबोनायखौ आं नों बिथांमोना माने ओ हरावबो हाङो न हाथाय जोंनि इथिं एसे गोजान जायो ना लाय माने फोथारफोरा एबा खांख्राय थानाय थावनि ब्रा अब्ला बिसोर माने एसे ओ सान थानायावनो हांङो आरो माल मालाबा फुङाव हांङो मालाबा एसे बिलियाव हांङो बिथांमोना हांनानै मना एबा बस्था लांफायो
नंग' नंग'।
बिथांमोना गरम थायो। नामा खांख्राइनि बेयाव माने ओ खांख्राइ एरग्रा ग ओ जाथोसे माने दं आरो माने औवानि आरो बेयाव ओ एसे खेंख्रा टाइपनि बेखौ माने नंगौ बेख बे बेजों माने खांख्राइखौ बोनाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ बिथ बिथांमोना लाबोयो जुदि बुरजा बिबांनि दङला बुरजा मोन मोनबोयो आरो।
नंगौ नंगौ
खम बिबांनि थायो खम लानायनि बिथांमोना बेनि उनाव बेखौ लाबोनानै माने जायो गोबां रोखोमनि नोंथाङा बुंनाय बादिनो अनलाजों बो जायो आरो मेवाय गोखै फोरजोंबो जायो बेनि उनाव आरो मैथाजों जानायखौ नुनो मोनो जों आरो बाथोन बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां
नंगौ बेनि उनाव आरो जों दैनि होननानै जों रायज्लायनो हायो साम' बिदिनो साम' लादाय आरो खुसिया खुसिया नोंथांङा मिथिगौ ना
नंगौ नंगौ मिथिगौ नोंथां
नंगौ बेफोरखौबो जों माने दैनि ओमफ्राय लाबोनानै जायो आरो गोबां रोखोमनि संनानै आरो साम'खौ जोङो माखासे रोखोमाव मोननो हायो जेरै जेरै मिडियाम साइसनि एबा गुसुं आरो बेयो बेनि उनाव एसे गोलाव
नंगौ नंगौ
साम' लादायाथ' माने गिदिर
औ औ औ औ नोंथां औ
बेफोरखौ माने गुबुन रोखो गुबुन गुबुन रोखोमै सङो आरो मिडियाम साइसनि गुसुं साइसनि साम'खौ बुङोब्ला जोङो बांसिन सबायजों जायो बेनि उनाव ओ आलुजोंबो रसि जानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि उनाव ओ बे खौ माने ओ एरख'नानै एबा साम' मोदोमखौल' एरख'नानै माने बिनि खलथाखौ रुनानै गारो आरो ओमफ्राय बेखौ खौ फाजियो आरो एवखाङो बेबादिनो जायो बेनि उनाव लादाइखौथ' बांसिनै ओ सिंनि मोदोमखौ एरख'नानै मैथाजों आरो एवफ्रामनानै जानायखौ मोनजादों आरो बेनि उनाव बे ओ गोलाव खासनि साम'खौ आङो नुदों थेवब्लाबो माने मोनजायाखै आरो
नंगौ नंगौ।
ओ साम' ओ सबायजोंनो जा यो होननायख
औ नंगौ नंगौ समबायजों जायो। साम'खौ नंगौ नोंथां।
खुसियाखौ माबोरै लाबोयो बेखौ मिथिगौ नामा माने आङो मोजाङै एसेबां मिथिया आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां। ओ खुसियाखौ जोङो जावनानैबो लाबोयो। मेसेङावहाय आरो जों खुसियाखौ नै दा गोलाम बो थोर नालाय दै गोदान गोदान हाबनायावहाय आलि जिं जिङावहाय जों खुसियाखौ बोननानैबो लाबोयो आरो एम्बु होनानै बोरसियावहाय एम्बु हायनानै ओ बेखौ बोन्नानै होनाय जायो आरो। ओमफाय बिनि उनाव फैनानै ओ फोसाबफैयो ओ दै गुदुङाव सोरबाया माने बेना बिजल बिजल थायो नालाय। लिमोननाय औ बेखौ बेवहाय दै गुदुङाव होनानै ओमफ्राय मोखोना बिलाइजों मोखोना बिलाइ बा दुमबुरु बिलाइ जिमनिखि गोब्राब बिलाइ बेखौ लानानै बोस्ल'द हाबनाय जायो आरो जाहाथे बिनि माबाया बिजला थांजोबो। बेबायदिनि थाखाय बिदि खालामनाय जायो आरो। खुसियाखौ माने खेबसेनो सुनानैसो गोदाखायो माने गोदाखांनानै सुवा आरो। बेखौ एवनानै जों जा जायो आरो। आदसा नोंथां जोंना दिनै बे समाव समाबो जाबाय जों बे समावनो दोनथ'नोसै नामा औ औ दे नोंथां।
माने जोबोर
गोजोन मोजां मोनबाय नोंथां गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।